नोंथां, औ आंङो नोंथांनावहाय फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओ दानि सोलोंथाइ, सोलोंथायनि माखासे सोलों मा होनोमोनलाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मा बेसेबां माबायदि मुलाम्फा खालामो बेनि सोमोन्दै आंङो सावरायनो नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन आरोना ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
सोलोंथाइ होननानै बुंङोबा मिथिखायोना आथिखालाव ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंङो जिउआव खाना होननानै, हिसान लानाय जायो नंङा होनबा दा जाय सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइ गैया बिसोरो मा ओ जिउआव खानायानो होननानै साननो हायो, मानोबा जोंङो मा सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिया जेरैहाय जोंङो दखान बाजाराव थांङोब्लाबो मा खालामनो हायो, जोंङो ओ माखासे साननाय हनायफ्रावहाय जोंङो मोनथिया नालाय जेरै थगाय जानाय जानाय बेबायदि माखासे ओ खाबुफोर थायो आरो। गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनोबो जोंङो हाया, आरो जों मा खालामनो हायो जेनेबा सोलोंथाइ गैयै सासे सुबुंङा मा माखासे ओ साइन बरडफोराव लिरनायफोरखौ जोंङो फरायनो हाया सिनायनो रोङा नंङा होनबा नोंथां? दा बेफोरजोंनो जोंङो मा लामा हान्थिनायावबो जोंहा जेंना सोमजियो आरो जाय सोलोंथाइ गैया बिसोरो सोलोंथाइ थाब्लासो जोंङो बेफोरखौ फरायनो रोंगोन नंङा होमबा? आरोबाव जोंङो मा खालामनो हागोन ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंङो मा गोबांथार मोजां मोजां गियानफोरखौ मोननानै जोंङो माखासे ओ बेफार फालांगि खालामनायावबो बा जोंङो माखासे बेबायदिनो ओ गुबुन गथ'खो फोरोंनाय फोरोंथाइ होनायावबो जोंहा मा सोलोंथाइया जोंखौ गोबां मदद खालामो नंङा होमबा नोंथा?
औ
सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो मोनसे बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जायो मानो होनोबा जोङो ओ- माबोरै बेफार फालांगि खालामनांगौ माबोरैहाय जोङो मुलाम्फा मोनगोन बेफोरनि माखासे सानखांथिफोरखौहाय जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनो हागोन आरो जेरै जोंहा आबाद मावनायावबो होन गोदोनि दिनावहाय जोङो आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय जोङो माखासे बेबायदि ओ सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जोङो मिथियामोन जोङो माबे आबादाव माबायदि हासार होनांगौ आरोबाव आबादफोरखौ माबोरैहाय दहुननांगौ बेफोरनि फारसे जोंहा बारा गियान गैयामोन जायनि जााहनाव जोंनि आबाद एम्फौफोरा गोबां जानानै मा खालामोमोन खहा खालामनो हायोमोन नङा होमबा आरोबाव जोङो आबादखौ मावोब्लाबो जोङो मा आबादखौनो दैखांनो हायामोन नाथाय दा सोलोंथाइ गोनां जानायखाय जोङो सुबुंफोरा मा जागासिनो दङ गोबां बेबायदिनो ओ बिरोंदामिन जौगानायजों गोदान गोदान गोदान जोङो मा माखासे मुलि हासारफोर बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि आबाद मावनायाबो मा गोजौ थाखो दावगालांबाय नङा होमबा आरोबाव बेबायदिनो जोङो ओ- सोलोंथाइ थानानै जोङो जोंनि समाजखौबो दावगाहोनो हाबाय जोंनि सोलोंथाइ थानायखायसो जोङो मोनसे समाजखौहाय मोजाङैहाय जोङो दैदेननो हायो समाज हाय जोङो माबैहाय थानांगौ जोङो समाजखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेनि माखासे जोङो माखासे ओ बेफोरनि गियान जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हादों नङा होमबा दा सो- सोलोंथाइ थायोब्लासो गुबुनखौबो जोङो बोसोन होनो होन माखासे ओ सुबुं फोरा जेरै सोलोंथाइ बिथिङावहाय जेरै फरायसाफोरनियावनो होननानै बुंनो हायो जोङो जेरै खायसे फरायसाफोरा जेरैहाय माखासे सोलोंथाइ लानायनि उनाव जेब्ला मेट्रिक पास जागोन ऐइस एस पास जागोन अब्ला बेहाय लामा मा लामा लायोब्ला जोंहा गाहाम जागोन बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो मोजां जागोन जेरै डक्टर फरायनोब्ला सासे फोरोंगिरि जानोब्ला प्रफेसर जानोबा मा लाइनाव थांनांगौ बेफोरखौ जोङो बे समावहाय जोङो गोनो गोथो जायो मा फरायनांगौ मा फरायनाङा बेखौ जोंहा बारा मिथिया नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बिमा बिफाफ्राबो खायफा ओ- एसेग्राब मानि लेखा रोंजोबा जायनि जाहोनाव गथ'फोरखौ बेबायदि नांगौसेबांनि ओ गियानखौ होनो हाया बेफोरावहाय मा जोंनि माखासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं गोबां गोरों गोनां सुबुंफोरा मा बे मा ओ लाइमोनफोरनो बै फरायसाफोरनो जोङो लामा दिन्थिनानै होनो हायो आरो बिसोरखौ जोङो मा खालामनो हायो बिसोरनि थांखिखौ जाफुंसार होनोनायाव जोङो मदद खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो बिसोरखौहाय मा नांगौ बायदि मदद खालामनो हायो जेरै ओ- जोङो मा होनो बेबायदि बिसोर खौहाय मदद खालामनाया जेरैहाय जोङो ओ- बिसोरखौहाय माखासे गियान होनाय ओ ग सेै ओ मा फरायनांगौ बेफोरनि बोसोनफोरखौ होनानै जोङो बिसोरखौ मा गावसोरनि थांखिखौ ओ जाफुंहोनायाव मदद खालामो आरो अब्ला जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो गुबुनखौ मदद खालामनो हायो। आरो बेबायदि सासे सुबुंखौ जोङो मदद खालामनो हायोब्ला आरो बयबो गोजौ फारसे दावगालांनो हायोब्ला अब्ला जोंनि समाजनि निसय थारैनो जोंहा मा गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो दा दा सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय माबायदि जायो हबा मोनसे समाजनि आसारखान्थि नेम- खान्थिफोराबो मा ओ बेबायदिनो गनायजायो बा माबा मोनसे ओ- बेले बेजेआ जोंनि गेजेराव थायो आरो खोमसि फोथायलायनायफोराबो जोंना सोलोंथाइ गैयि थाखायनो जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो जोंहा मा जायो सोलोंथाइ गैयियावनो जायो दा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो बायदि रोखोमनि ओ थोजासे गियान गैयिनि थाखाय जोंहा मा जायो ओ जोङो नंगौखौ साननायाव जोंहा मा एसे से गोनो गोथोबा उन जानानै थायो आरो बबे मोजां बबे गाज्रि बेफोरखौ सायख'नायावहाय जोंहा मा जायो बा सानस'नो हाया आरो बेनिखायनो मा जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ दा उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो बेनो जोंनाव थोजासे रोखोम सोलोंथाइ गैया नालाय दा ओ जोंहा मा बेबायदि उन्दै बैसोआवनो हाबा ज दाबायनाय बेबायदि जायो आरो दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ होबथानोब्ला। सोलोंथाइखौ जोंहा नांथारगौ आरो सोलोंथाइनि थाखायसो जोङो मा बे बुहुमावबो जोङो दावबायनो हादों गोजान गोजान जायगायाव थांनो हादों आरो गुबुनजोंबो जोङो गुबुन हारिजोंबो जोङो सिनायथि मोननो हादों आरो जोंनि हारिखौबो जोङो मा गुबुननो मा सिनायथि होनो हागासिनो दङ आरो दा बेनो आङो नोंथांनियाव बुंनाया सोलोंथाइया जोंनि थाखा य बेसेबां गोनां दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन।
औ हागोन आं दा सोलोंथाइाथ' जोंनि मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआव जेबो गोनांखौ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोंनो सानफ्रामबो मा होनो जोङो फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो जोङो मा सोलोंथाइनि गोनां जायो जेनेबा जों मा होनो बबावबा थाङोबा जोंनो मा खालामनांगोन। गारि मथरनि मा होनो टिकेट लानांगोन गारि मथरनि टिकेट लानायफ्रावबो जोङो जेनेबा ट्रेननफ्राव जोंङो बबेनिफाय बबेसिम थांगोन‌ बेफोरखो नायनांगोन नंङा होमबा‌ नोंथां आरो बबेयो मा स माव खारगोन नङाबा जों मा जागोन जेरावबो थांनो मा होनानो आन्ददाय आनदला आन्दायलि जागोन नना नङा होम नङा माल दा ओंखायनो जोंनो मा नांगौ सोंथखौनांगौ आरोना मा होनो
सोलोंथाइया मा जोंना मा होनो साख्रि बाख्रिनि थाखाय दङ जोंना सोलोंथाइया गोबां बिथिं मा होनो गावनि मा होनो आखल आखु दानाय बा समाजाव गोबनानै थानायनि थाखाय' जों मा नांगौ जायो। सोलोंथाइ नांगौ जायो नङा होमबा नों नोंथां। साख्रि बाख्रिनि थाखायथ जोंनो मा होनो सोलोंथाइखौ नांखागौ।
औ।
फ्राय मा होनो सोलोंथाइ थाबासो मा होनो आबाद मावनो मायबाबा बे दस्रा बेफार फालांगि खालामनायाव जोंना मा गोबां मलामफा जायो नङा सोंथाइ गैया माखासेानसिया मा होनो जोंना बेफार फालांगि खालामनायावबो थगायजानाय बिदिनो मालायजों मा होनो थगायजानाया जागोन आरोना। जेनेबा बेयो बेसेबां मा होनो बबे बुस्थुआ बेसेबां बबे दामा बेसेबां बियो मिन्थियानोबा आरो रिसार्भ खालामनो रोङाब्ला बे मा जागोन सानखान्थिफोर रोङाब्लाोयो थगायजानाय जागोन ना नोंथां। बेबायदिनो आरो जों नामा मा होनो आबाद मावनायावबो जों नुवा नांगौ सोलोंथाइ नांगौ जोंनो आबादाव बबे आबादाव मा मुलि बाहायनांगौ बबे समाव मा बेफोरखौ मिथिना लायाबा मा होनो सोलोंथाइ लाब्लासो बेफोरखौ मिथिगोन ना नोंथां।
औ
बबे मा होनो बबे आबादाव मा हासार बबे समाव मा मा होनो भिटामिन मुलि एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरखौ होनांगौ। बेफोरखौ मिथिबासो मा सासे मा होनो आबादारियाबो मोजां रोखोमै मा खालामनो हागोन मुलाम्फा मोननो हागोन नङाबा आरो बेफार फालांगि बिथिङावबो जोंना मा होनो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनायाव आरो मा जोंना मा होनो रावफोरबो रोंनांगौ नङा होमबा। जोंना एसामिस राव मा होनो हिन्दी रावखौ इंराजि राव फोरोंनांगोन नङा होमबा नोंथां? जों मानि गेजेरजों सोलोंनो हायो जोङो मा होनो उन्दैनिफ्रायनो मा होनो मा होनो फसंथानानै सोलोंथाइ लानाय बा खाथि खालानि मा होनो मानसिफोरजों रायज्लायनानै जोङो बे मा होनो बेफोरखौसो रावफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां। जोंना सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जायो। समाजाव मा होनो गुलाय गुजाय खोमसि फोथायनाय बायदि रोखोमनि मा होनो बिदिनो उदखारि हाबाफ्रा जायो आर ना नङा होमबा नोंथां।
औ
सोलोंथाइ थाबासो जोंना मा होनो मोनसे समाजा गोजौआव दावखोलांनो हायो। बिदिनो मा होनबा हो सोलोंथाइ लायोबा जोंना मा होनो मानसिफोरनि साननाय हनाय एसेब्लाबो मा होनो मोजां जायो आरो जगायो बेबायदिनो मा होनो जोंना सोलोंथाइया गोबां बिथिङै हेफाजाब होयो आरोना सोलोंथाइ गैयाब्ला बेबायदिनो समाजाव मा होनो आब्रुथि गैयि खामानिफ्राथ' जाफायो मा होनो सोलोंथाइया जोंना मा सुबुंफोरनि मा होनो आखल दानाय आरो गोबां बिथिं मा होनो आखल दानाय आरो समाजाव मा होनो मोनसे गोजोनथासा रि एबा समाजखौ दैदेननायाव जोंना मा सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रासो जोंना मा खालामनो हायो मोजां रोखोमनि मोनसे समाजाव मोनसे हादरखौ दैदेनलांनो हायो नङा होमबा जोंहा दा मा होनो मा होनो राजखान्थि बिथिंफ्राव आरो मा होनो बेफार - फालांगि सोलोंथाइ मा होनो मोजां रोखोमै सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय। थायो जोंना मा जोंनि हादरफ्राव मा होनो गोबां रोखोमनि गुलाय - गुजाय थासारि सोमजियो नङा होमबा? जोंना मा होनो सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरा मा खालामो जोंना, माखासे बे सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरखौ जोङो गोबां गारदबनाय, नेवसिनाय ओमफ्राय बेदिनो जाथावनाङै जाथायफ्रा जायो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो मा जोङो मालायफोरनिफ्राय थगायजानायखौ बारग'नो बा गावनि मोन्थाइखौ मिथिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ होमबा, सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा? जोंना मा होनो भारत सरकाराथ' जोंना मा होनो, द'निफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोसिन गथ'फोरखौ नै रोजा गु मायथाइनि सोलोंथाइ आयेन बायदि जों मा होनो
गासैबो गथ'फोरनि थाखायनो मा होनो जोंना
सोलोंथाइ लाजोबनांगौनि थाखाय मा, जोंना मोनसे आयेन दंखायो नङा होमा नोंथां? बे आयेननि जहै जोंना मा जायो बेे मा होनो द'निफ्राय जिब्रै बोसोरनि गथ'फोर जानाय गासिबो मा होनो सोलोंथायारि मुवाफोरखौ मा होनो फ्रियाव होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेसेन नाङा लासेै। जेरै जोंना बेसेन नाङालासे होनबा मा होनो जोंना गासिबो, मा होनो जोंना स्कुल इउनिफर्म, बेग ओमफ्राय सानजौफुनि जाना बायदिफोर होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेफोरनि गेजेरजों मा खालामो आरो जोंना मा होनो जायफोर मा गथ'फोरखौ मा होनो सोरबा जुदि इस्कुलाव थांहोवा मुवा माबायोबा खामानिफोरबो गथ'फोरासो खालामो जों मा खामनो हायो बेखौ साजा होनो हायो। नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जों मारै मिथि मिथिनो हायो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्रासो बेफोर आयेननि सोमोन्दै मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां? बि सोलोंथाइ गैयै बिमा बिफाफोरनि फिसाफ्रा मा जायो बे सोलोंथाइखौ मा होनो मोना मिनथिया आरो बिसोर आयेननि सोमोन्दै मिथियो नालाय बिसोरो। सोलोंथाइखौ मा होनो गावसिनि मोन्थाइ गुदि मोनथाइफोरखौ बिसोर मा खालामना लानांगौ जायो खोमानानै लानांगौ जायो नङा होमबा? नोंथां सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्रासो बे आइनि सोमोन्दै मा होनो मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जुदि गावबा -गावनि मा होनो गुदि मोनथाय बा मोननांगौ मोनथाय, जोंना गासिबो दंखाजोबो जोंना मा होनो भारत बे संबिजितावनो दंखाजोबो बेफोर। बे सोमोनदै जोंना मा गासिबो जोंनाथ' दानि बर सुबुंफ्रा मिथिजोबानो मा होनोबा गासिबो बांसिन जोंना बिमा -बिफा इसेबां मा होनो सोलोंथाइ गोनां नङाना। जाहोनावनो मा होनो मिथिबाय बेखायनो जों मा होनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो ना मानसि थगायनाय सिख'जानायनिफ्राय उदां खालामनोबो जोंना मा होनो उदां जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ खौ नांगौ आरो जोंना मा होनो बेफोर फालांगि बिदिनो मा होनो बेफार फालांगियावथ' नांखागौ दावबायनाय बेबायदिनो जोंनो मा होनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनायाव जोंनो मा होनो सोलोंथाइ नांगौ जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जों मा जागोन जों दावबायनोबो हानाय नंङा नामा होनो गारि मटर गाखोनायफ्रावबो जोंङो रावफोरखौनो रोंङाबा माबोरै जोंङो मा होनो दावबायनायखो टिकेटफोरखौ जोंङो दाननो रोंनाय नङा होनबा नोंथां जोंनाथ' मा होनो बेलेग जायगायाव थांबा इंग्लिस रावफोर हिन्दी रावफोरसो सोलियो नंङा होनबा बेलेग मा होनो आलादा रायजोफोराव जों बेदिफोर रावखौ रोंङाबा जों मा जोंना बिजिनेस मा होनो बेफार फालांगिरिफ्रावबो जोंना मा जायो मुलाम्फा जानाय नंङा थगायजानाय आरो जागोन आरो। नंङा होनबा नोंथां बेनि बेनजोलावनो सोलोंनाय सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरोना होमबा जोंना नोंथां समावबो जाबाय।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।